औ। खोनादों नों।
खोनादोंना दे बिदिब्ला। जोङो बे समावहाय ओह। मोनसे टपिक लानानै जोङो रायज्लायनि।
औ।
बर' आइजोफोरनि खामानि मावनाय बा। माबायदि मावनानै। गावनि न'खरखौ बेङो बिनि सोमोन्दै जोङो बे समाव सावरायनि। सावरायनो हागोन ना ए औ। जोङो दिनै जोंनि। गामिफोराव बा जोंनि ओनसोलफोराव जोङो नायोबा नुनो हायो। गोबां जोंनि आइजोफोरा गावनि न'खरखौ बेंनायाव गोबांथार बेबायदिनो गावनि फिसायखौ बेबायदि खहाय खालामनाय। जोङो नुनो मोनो। जेरैहाय। बिथांमोना दाउ अमा फिसिनानै आरो जिब। फोर दानानै बेफार फालांगि खालामनानै आरो खामला हाजिराफोर मावनानै आरो बेबायदिनो जि दानानै गोब। बांथार गावनि फिसाय। मावदों जोङो।
औ नोंगौ।
बिथांमोना मा। आरो माबायदिहोय ओ रां खामायो होननानै बुङोब्ला जेरैहाय ओ अमा फिसिनानै बिथांमोना गावसोरनि रांखावरि बिथिङाव गोबांथार बेबादि खहाय जानायखौ जोङो नुनो मोनदों जेरैहाय ओ अमा मासे फिसियोब्ला जोङो जुदि खासि अमाब्ला जोङो माब्ला बा समाव जोङो ओ गेदेरथार खालामनो हायोब्ला बा से बोसोरसो खालामनो हायोब्ला जोङो नैजिस्नि बा थामजि रोजासो जोङो रां खामायनो हायो आरो जेब्ला मास बे अमाखौ ओ बा अमा बुन्दिखौ फुलि होयो। फुलि होयोब्ला जोङो मोननो हायो जे मासे अमाखौ फुलि होयोब्ला बै अमाया गावनि उदैयाव फिसा खौहाय मासे अमा बिमाया बिसोरो ओ जिनै बा जिबातासो अमा फिसा जोनोम होनो हायो। आरो बे अमा फिसाया ओ बिमानि गाइखेरखौ थाम माससो जायो आरो जेब्ला बिसोरो थाम माससो जायो बिनि उनावहाय जोङो माखा बिसोन्दै आरो बेजों लोगोसे थास बेखौ जों दाननानै लायनानै जों रुनानै होनो हायो आरो बिदिनो गुन्दैजों लोगोसे लगायना होनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो थालिर फिथाइफोरखौबो जों रुनानै होनो हायो आरो बिसोरो बेखौ जानानैनो गावसोरनि उदैखौ सुफुंनो हायो। आरो जोङो बायदि फाननानै न'फोर आरजिनो हायो। नोंथाङा दाउ फि सिनायनि बागै मा बाफोर बुंनो दोंखायो बुंनो गोसोब्ला बे समाव बुंनो हागोन।
औ
दाउ फिसिनायनि बागै
उम नंगौ।
बा बोरमा फिसिनायनि बाग गै नोंथाङा माबाफोर बुंनो गोसोब्ला
औ जोंनि ओ बर'फोरा थिग बेबायदिनो बोरमा फिसियो दाउ फिसियो दाउफोरखौबो जोङो जितु फिसाफोर बायनानै हा दोनोब्ला जोङो फेदेरनानै दाउ बिमा खालामनो हायो आरो जोंनो दाउ बिमा खालाम दानिहाय दाउदै दैयो दाउदैनिफ्राय दाउसा फिसा बिदि जोनोम जायो। आरो बेबायदिनो जेब्ला बे दाउआ फिसा गफायगोन अब्ला बेखौ जोथोन लानानै जोङो गोरलैनिफ्रायनो आदार होनानै दाउ गोरलैनिफ्राय लानाय जिहेतु इंखुर होयो जों दाउसा फिसानो बिनिफ्राय जेब्ला एसे देरलांगोन ओ बेवहाय जोङो मोजांहै जो जोथोन लालांनानै जेब्ला दाउखौ मोजाङै जोङो बेंनानै जोथोन लानानै दोनगोन अब्ला जों उनावहाय बे दाउखौ फाननानैबो जोङो गावनि नांगौखौ जोङो बेबायदि सुफुंनो हायो आरो लोगो गोसे बोरमा फिसिनाय बोरमायाबो जोङो फिसायावहा बायनानै बिनि उनाव जोङो फिसा जागि होनो हायो बोरमा बिमा खालामनानै बोसोरावहा खननै फिसा होग्रा बेबायदि बोरमाफोरबो दङ। बेखौ मोनोब्ला जोंहा मुलाम्फा जायो आरो किसुमाना ओ बेबायदिनो बोसोराव खनसे बेबायदिबो फिसा होग्रा थायो ओ बिनिफ्रायबो जोङो गोब बां जोंनि थांना थानायनि राहाफोरखौ जोङो बे बोरमा दाउ फिसिनायनि गेजेरजोंबो जोङो खालामनानै लानो हायो
नोंथाङा बुंनो हागोन ना बोरमाया मा मा जायो?
बोरमाया बे गासैखौबो इसे इसे बोरमाया जायो। जिहेतु ओ हाग्रा गांसो बेखौबो जायो। आरो निमिस्थां बिलाइ होननानै बुङो जोंनि बर भासायावहाय रावाव हाय मिसथांबिलाइ फोरखोबो जोङो होयो। बुं फांनि बिलाइफोरखो जोङो दानायफोरखौ हानानै होनांगौ ओ बेफोरफोरखौ जायो आरो गोबां थासुमलि बिलाइ बा दंफां बिलाइफोरखौ जायो बोरमानि आदारा बेबिदि दोङो आरो
औ माने जोङो बायनो नांलायलाया आरो न' बोरमाखौ फिसिनो थाखाय रां खरसा खालामनो नाङा नङा होमबा।
नाङा
औ रां गैयालासिनो जोङो बोरमाखौ बेबायदिनो फिसिनो हायो आरो जोङो बुंनो हाबाव वो औ बर' आइजोफोरा माखासे आइजोफोर दं जे जि दानानै गावसोरनि न'खरखौ बेङो। बा रां हेफाजाब होनायखौ जोङो मोननो हायो‌। जेरैहाय दिनै ओ गोबां न'ख न'खरफोराव सिगांनि समाव जेरैहाय जिफोर दायोमोन। जिफोर दानानै गावनि न' बां होन नायोमोन जोङो दायो आरोबाव। बेबायदि जोंनिआव बर' आइजोफोरखौ जि दानायखौ जोङो नुफिनदों। बियो जि दानाया जोंनि बर' आइजोफोरनि मोनसे एंगार हायै खामानि। बा एंगार हायै मोनसे ओ हारिमु होननानै आरिमु होननानै जोङो बुंनो नांग गोन दिनैब थांमोना गोबां बेबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि जिफोर दायो। गामसा दायो दखना दायो फालिफोर दायो आरो बेजोंनो लोगोसे बि थांमोना ब्लाउसनि थाखायबो बानायनानै दानानै ब्लाउस बानायनानै गाननो हायो। दिनै जोङो नायनो थाङोब्ला नु नुनो मोनो गोबां आइजोफोरा ओ बेबायदि रांखावरिनि थाख खाइल नङा बा बेजोंनो लोगोसे ओ बजार बा हाथायफोराव बायनाङा जासे गाव गावनो नआवनो जिफोर बानायनानै गाव गावनो गाननो हायो गोबांथार बेबायदि खस खहा जानायनिफ्राय बा खरस जानायनिफ्राय बि थांमोना हमथानानै लाखिनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो नुनो मोनो सोरबाबा इन्दि फालि दायो सोरबाबा दखना अर रन दायो सोरबाबा गामसा सोरबाबा बेबायदिनो जोमग्राफोर दखनाफोर आरो बेबायदिनो जान्जियाव गानग्रा गालिब फोर दायो आरो बिथांमोना बे फोरखौ गोबां गुबुन गुबुन रोख खोमनि बेबायदि आगरफोर होयो जेरैहाय बोग्रि बि बार आगर खासि हाथाइ आ गर‌ मोसौ हाथाइ आगर आरो बेबायदिनो गोबां जुमखा आगरफोर आरो बेबायदिनो गोबां थाइजौ बि बार आगर फोर गुबुन गुबुन रोखोमनि आगरफोर होनानै नै बिथांमोना गोबां समायना रमायना जिफोरखौ दायो बेजों
औ
समाय होयो आरो गावनि न' बेंनायाव न'खर बेंनायाव बिथांमोना गोबांथार रांखावरि बिथिङावबो बिथांमोना बेबायदि सहाय होनो हायो। नोंथाङा बुंनो हागोन ना जोंनि बर' आइजोफोरा फालांगि बा बेफार खालामनानैबो गाव गावसोरनि न' बांखौ नायदों बा न'खर खौ नायदों बिनि बागै नोंथाङा बुंनो सानोब्ला बुंनो हागोन जोंनि बर' आइजोफोरा माबा बेफार फालांगिफोर खालामनानै गावसोरनि न'खर बेंनायाव रांखावरि बिथिङाव सहाय होदों?
औ ओ आं दायो बे सम आसामाव बुंनो जोङो बर' माहारिफोरनि जिहेथु फालांगि खालामनायाव माबायदि जौगानानै दोङो नोंगौ निस्सय नोंथांनि बुंनायाबो सैथो आरो नंमारगौ जोंनि ओ बर' हारिया दायो बे समाव जों नुनो मोनो गोबां मैगं थाइगं फाननाय फालांगि जि जोमनि फालांगि गोजान गोजानफ्राव हान्थिनानैहाय बेबायदि मैगंफोरखौ लांनानै फानहैयो गोबां खस्थ' खालामनानै गावनि न'खर गावनि जिउ खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो ओ नुदों जों ससे लामा थाङोब्लानो जोङो लामा सामा थाङोब्लानो जों नुनो मोनो सोरबाया दिनै खुसेर बिदिनि फालांगि खालामदों सोरबाया फिथाइ सामथाइ बेफोरनि फालांगि खालामदों सोरबाया साहा दखानफोर होनानै हाय साहा गला फोर होनानैहाय बेबायदि खा ओ खस्थ' खालामनानै जादों गाननाय जोमनाय जि जोम दखान होनानैहाय जादों आरो मैगं थाइगं बा गोबां बेबायदि फालांगि खालामनानै जानायफोर खो जों नुनो मोनो। आरो नोंथाङा बे समाव बुंबावनो हागोन
औ ओ दिनै जोङो गोबांथार बाथ्राफोर सावरायनो हाबाय जोंनि बर'फ फोरा माबोरैहाय गावनि नख न'खरखौ बेंदों बर' आइज जोफोरा बिथां थांमोना न'आवल ओरैनो जिरायनानै थायाखै बा ओंखाम ओंख्रिल संनानै बा गावगायनि गथ' गथायखौल नायनानै ओरैनो सम एगार हराखै दिनै बिद थांमोना गोबां थार न'आव थानानैनो आरो माखासेया गुबुनाव खाथियाव थानाय टाउन सोहोरफोराव थानानै गोबां थार बेफार फालांगि खालामनानै गावनि न'खर खुंनायाव। बा रां खावरि आर बुजिनायाव बिथांमोनहा गोबांथार बेबायदि गावनि फिसायजों लोगोसे ख
उम
खस्ट खालामफादों आरो रांखावरि बिथिङाव गोबांथार बेबायदि खहाय खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों जो बुंनो हायो जोंनि आइजो फोराबो एसेबां बेदि दुरबल नङा ओं गोबां बेबादि आरो जों बुंनो नांगोन जेरावबो अन जानानै थायाखै बे आइजोफोर दा न'खर बेंनायाव गोख्रों एबा मैखोमै बिथांमोनहा बाहागो लादों। अब्ला दों जों दिन बेस समावहाय आइजोफोरा न'खर बेयाव माबोरै बाहागोदों बेनि सोमोन्दै। सावरायनायखौ जों एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोनथोंसै नोंथांनिसिम। नोंथांजों बेफोर गासै बाथ्राखौ सावरायनो मोननानै। जोब गोस
औ साबायखर।